हेलौ नोंथां
हेलौ हेलौ
ओं खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों ।
औ ओ मोनाबिलि मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय थाबाय ।
नंगौ नोंथांनिसिबो मोनाबिलि समनि फिन गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय ।
नोंथांजों फिन खेबसेबाव लोगो मोननानै गोजोननायबो मोनबाय आरो औ ओ नोंथांजों आङो नोंथाङा फ्रि दङ बा माने मोनसे टपिकखौ रायलायनो होननानैसो फन खालामनाय जादों ।
औ नोंथां रायज्लाय जागोन ।
औ टपिकआनो जाहैबाय माने बैसागो जोंनि बर' हारि नि बैसागो बोथोर जोङो बैसागोखौ माबायदि फालियो बा मोनबेसे रोखोमनि बैसागोआ जोंना बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो दे ।
नंगौ नंगौ बैसागो होननानै बुङोबा जिथुनाखि जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगारहायै बाहागो एबा मोनसे एंगारहायै फोरबो होननानै बुंनांगोन ।
नंगौ नोंथां ।
बैसागो होननानै जों मिथियो बैसागो बे बैसागोआ बर'नि माखासे कालचार एबा धोरोम धोरोमारि माखासे जेरै बैसागो होननानै बुङोबा जों बैसागुआवथ' जों रंजायो मोसायो बिदिनो ना बायदि रोखोमनि जोङो जाग्रा महरफोरबो जानाय जायो नंगौ बैसागो बोथोराव जोंङो जेब्ला एप्रिल दाननि जिबा जिबा अक्ट' बे एक्ट'खालि जोङो मोसौ थुखैनाय हाबाफारि जों लाग्रोनाय जायो ।
जायखौ जोङो मोसौ थुखैयो होनबा बैसागु बोथोराव जोङो माखौ मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो । बैदिनखालि जोङो मोसौखौ जोङो थुखैयो । नाथाय जों गोदोनि दिनाव जों मोसौखौ जोङो माखासे दैमाफोराव एबा बिलोफोराव जोङो मोसौखौ जों थुखैनाय नुयोमोन नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव माखासे थिकलाव बा जोङो एबा जोंनि मटर पाइप होननानै बुङो जायखौ बे मथर फाइप जों मोसौखौ जोङो थुखैनायखौ नुनो मोनो नाथाय जों मोसौ थुखैनाय समाव जों मोनसे बाथ्राखौ बुङो जे लावनाखा दंनाखा बोसोरे बोसोरे बारिबाय था होननानै जोंबो माखासे जोंनि दिग्लिलिटिजों बुज्रावनानै जोङो लाव फान्थावखौ जोङो केरेलाखौ जोङो बिनि मोसौनि जिथु मोदोमाव
गारनानै जोङो माखासे जों मोसौखौनो जोङो बुज्रावनाय जायो मानो होनोबाथाय बैसागु बोराव जों माहारिया देलायो हिसाबै जोङो मोसौफोरखौबो जोङो देलायहैयो दुगैखां लोबस्रां थाव फोननानै जोङो देलायहोनानै माखासे जोङो दुब्लि बारियाव जोङो मोसौखौ दोहैनाय जायो दोखांनायनि उनाव जों माखासे जोङो जिुखुनु बैसागु बोथोराव जोङो जिथुनाखि मोसौ थुखैखालि माखासे जोंहा जानाय बर'नि दोरोङारि जेरै जोङो बुंनांगोन फुंखा जानाय जायखौ जों बुङो नङा होमबा जायखौ जोङो एक्स' जायखौ जोङो एक्स' एक एकता मैगं होननानै जायखौ जों बुंनाय जायो बे एक्स' एकटानि गेजेराव गासिबो मैगंनि मुं खौ आं लाजोबनो हायाबाबो आं मोननैसो मैगंनि मुंखौ लानो सानदों जिथु जोङो बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो हाग्रायाव थाना नै जिउ खुंबोनाय हिसाबै माखासे बेन्दों बेनला खौनो जोङो बर'आ जानो मोजां मोननाय बा माखासे जोंनि बर' सुबुंफोरा हाग्रायाव थानानैनो मोजां मोनो हाग्रायाव थानानै हाग्रायाव थानानै बर' हारिया जिउ खांबोदों जायनि जाहोनाव
अ
जायनि जाहोनाव जोङो माखासे जोंनि मैगं हाग्रायाव मोननाय जायखौ जों थास'निफ्राय लानानै माखासे लेवा मानि मुनि नि बायदि रोखोमनि मैगं माखासे रोदा रोदा लानानै गासै सेजौसे मैगंखौ जोङो बैदिनखालि खांनानै एबा बुथुमनानै जोङो माखासे जोङो जोंनि दोरोंनि जिथुनाखि जि आइ टेग होनना माखासे जायखौ जों जौ होननानै बुङोना जुमाय होनबाथाय जों जुमाय होनबाथाय जों जायखौ मिथिनो मोनो जुमाइ जोंनि बर'नि सेरेब बेफोरजों जों माखासे लोंनो लोंनानै जों रंजायो रंजानायजों लोगोसे बै दिनखालिनो जों माखासे जोंनि एरियानि जों बा गासै सुबुंखौ लानानै जों बैसागो बोथोरखौ जोङो बरायनाय एबा बरायनाय बरायो एबा जों बरायनायफोरबोबो नुनो मोनदों एबा नुगासिनो दङ' नंगौ बैसागो बोथोराव जोंनियाव जोंनि सुबुंफोरखौ जोङो माखासे एबा जोंनि माखासे जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनदों गोदोनि बैसागु गोदोनि बैसागु गोदोनि समाव जों माखासे खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै मोसायोमोन होननायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव माखासे एरियाफोराव जोङो माखासे बक्स लानानै दि जे बक्स दामनानै जोङो मोसानाय एबा बैसागो बोथोर फालिनायखौ नुनो मोन्दों नाथाय जोंनि गेजेराव फांनायखौ नुनो मोनदों नाथाय जोङो गेजेराव जोंनि बर'नि जि जि आइ टेग मोननाय माखासे लोंग्रा जायखौ बुङो ना निसा निसा जुक्त जायखौ जों बुङो जोंनि बरनि जि आइ टेग मोननायखौ जों लासिनो जों जौ सेरेबखौ जों लोङा लानो गुबुन हादोराव बानायनाय जायखौ जों एलकहल होननानै बुंनांगोन नैफोरखौ जोङो लोंनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मोसानायखौ जोङो नुनो मोनसै दिनै जोंनि जेनाखि आखाइजों बानायनाय लकेल जायखौ बुङो बेफोरखौ जि आइ टेग मोननाय बेफोरखौ लोंनो गारै गुबुन हादरनि जिथु बे बानायनाय माखासे एलक एलकहलखौ जोङो लोंनानै दिनै दि जे बक्स दामनानै मोसानायखौ नुनो मोन्दों नाथाय बेफोरो जोंनि थाखाय एबा बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा होननानै आं बे समाव बुंनांगोन जों दुखुनांथाव नाथाय बेफोरबायदि जोङो गुबुननि जुदिनाखि रावखौ जोङो डिजेखौ जों जुदि दामनानै बैसागोफोराव जों जुदि मोसायोब्ला गुबुन हादोराव जों बानायनाय जिथुनाखि जौखौ जों जुदि लोङोब्ला निसय बियो जोंनि थाखाय मोनसे बा आरो जोंनि हारिनि जिथुनाखि राव एबा धोरोमफ्रा बेफोरबायदिबा जों गोमालांगोन होननानै आं बे समाव सानो आरो नंगौ जों बैसागो बो थोराव जों बोसोराव खेबसे रंजायो, बैसागु बोथाराव जों खेबसे मोसायो, बयनिबो नखराव जोङो न'खर न'खर हाबनानै जों मागियो। बैसागो बोथोराव। बैसागो बोथोराव जोङो बयनिबो न'खराव हाबनानै जोङो दुखु सुखु जोङो खब'र लायो। बयनिबो न'खराव जोङो बोर सारस्रियो जाहाथे बयनिबो बिथांमोननि न'खरा थांनाय बोसोराव जिबायदि जादोंमोन देग्लाय मोजाङै मोजां थांथों मोजाङै मोजां बारलांथों बिथांमोननि सा नाय जाफुंथों होननानै जों बैसागु बोथोराव माखासे सुबुंफोरखौ निफ्राय जों माखासे बोर लायो एबा जोङो माखासे सुबुङा बा जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरा बोर होनानै, बोर होयो। बैसागो बोथोराव जों माखासे बोर होनाय बोर लानायखौबो जों बे समाव नुनो मोनो, दिनैनि दिनाव। नाथाय जों बै सागो बोथोरजों लो-लोब्बा लाखिनानै जोङो लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारियाव जोङो नुनो मोनो। जायखौ जों बैसागु मोसानानै रंजानाय होनना बुङो ना? रंजानानै जिथुनाखि मोननाय रां माइराव बे रांजों जों माखासे जों खाना जायो, लावखार ओंखाम जायो। जों मोसाखांनानै जों न'खर जों बैसागो बोथोराव मोसायो, गासिब्बो मोसायो। उन्दैनिफ्राय लानानै लाइमोन होननानो जा बोराइ हा हानजायानो जा दिनै दमस्ला बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोंनाव पार्टिखौ थायो नाथाय बिथांमोनाबो मोसायो। नाथाय मोसाखांनानै लास्टआव जोंहा बैसागु बिदाय एबा फोरबोबो जोङो फालिनाय जायो, बैसागु बिदाय जायखौ होनना बुङो।
बैसागि बिदियाव जों गोबां बादायलायो। मोसायो जायखौ जों बैसागो बिदियाव जों बिदिनो बिदाय होनायजों लोगोसे माला माखासे जों खेला फोर होनायखौ नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव जेरै दिरुं बोलायनाय इदिनो माखासे दिरुं बोलायनाय, भलि गेलेनाय बेफोरबायदिबो जों गोबां रोखोमनि जोङो नुनो मोनो, बैसागु बिदाय फालिनायाव। जेरै खाम, सिफुं दामनाय बादायलायनाय, सेरजा हुनाय बादायलायनाय। इदिनो इदिनो माखासे दामजु बादायलायनाय एफोरबायदि जोङो होनायखौ नुनो मोनो। नोंगौ जों बैसागो बोथोराव जों मोसानांगौ, रंजानांगौ नाथाय गोदोनि बैसागुआव दानि बैसागुआव एसे फारागखौ जोंनो नुनो मोनदों। नंगौ। जोङो मोसायो। गोदोनि जिथुनाखि जोंनिनो परमपरा जोंहा गामसा दं बर'नि। आर'नाइ दं बर'नि, दख'ना दं बर'नि। माखासे फास्रा दं बर'नि। बैफोरखौ लानानै बैगु- बैसागु बैसागु बो बोथोराव जोङो गाननां गानै जोमै जोङो रंजानांगौ मोसानांगौ फुरथि खालामनांगौ। थिग बेफोरबायदि नो बैसागु बोथोराव जोङो बोसोराव खनसेल' फैयो हिसाबै जोङो बैसागु बोथोराव मोसानांगौ। आरो दा नोंथांमोननिथिं बैसागो बोथोरखौ माबायदि फालिनाय जायो बा माबायदि रंजानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां।
जोंनिथिंबो बैसागु बोथोरखौ नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो जेनेबा ओ लास सै थ्र' दानाव मोसौखौ थुखैयो, मोसौ बैसागो जाग्रोसिगोन नालाय। बिदिनो मोसौ थुखैनायाव मा मा एफोर बा बुस्थुफोरा मा मा आं बेफोरखौ बारा मोजां मिथिया आरोना जोंनि न'आव मोसौ गैया हिसाबै।
ओमफायो नोंथाङा होनलांनाय बेबायदिनो नगौ लाव फान्थावफोराथ' थाखाबाय दिगुलति एफोरो ओमफ्राय आरोबाव लोगोसे मा मा लाफा यो आं मिथिया ओमफाय बेनिनो अखानायै से बैसाग खा खालार जाबाय नालाय बैसागुनि, बेखालि ओ फुङावनो जोङो माने दुगैस स्रां लोबस्रां ओ गामि बा न'नि बिमा बिफा आरो इसोरखौ फुजिनानै जोङो गामियाव ओंखारलाङो बा मन्दिरफोराव ओंखारलाङो बे खालि माने मोनसे फुजा थायो नालाय जोङो बयबो इसोरखौ फालियो नालाय जिखुनु गावबा गावनि इसोर फालिनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ खुलुमो बा उन्दैखौ जोङो बोर होयो जोङो आरो गोदोनिफ्राय बोर लायो बेफोरबायदि मोनसे नियम दं आरो से खालार खालि बेबायदि जोङो फालिबोयो खुलुमबोयो बेनि उनाव जोङो अखानायैनिफ्राय रंजासिगोन मोसासिगोन। गोदोयोथ' माने से दानालागै मोसायोमोन होननाय फ्राय आं खोनानो मोन्दों आरो ओमफ्राय दायो जोंनाव बांसिनानो सानथामल' मोसासै फालिसै ओमफायो बे सानथामावनो जोङो नोगोराव थानाय हिसाबैबाबो जोङो खाम सिफुं जथा सेरजाखौ लानानै मोसायो आरो जोंङो देगफोरखौ जेरै नोंथांङा बुंलांदों देग फोरखौ लानानै मोसायो नुयो नंगौ बयबो खायफाया माने देगफोरखौबो लानानै मोसायो। थेवबो जोङो खाम सिफुंखौनो जोङो बावाखै नोगोराव थानानैबाबो गावनि गाननायखौ जों बावाखै दख'नायानो जा गामसायानो जा आर'नाइ जा रिगि रि गां फालि गासैखौबो जोङो ओ समायना गाननानै बोराय बुरै गथ' गथ' थाइ बेन्थ' गासैबो ज' ज' जाजाय मोसानो ओंखारो आरो जोङो सिख्लाफ्रा सिख्लाफोरनि दल ओ बोराय बुरैया बोराय बुरै गथ' गथाया गथ' गथायाइ बयबो ज' ज' जाजाय बयनिबो न' न' थांनानै मागि हैैयो आरो जोङो बैसागुआव। सान्थाम जों फालियो खिन्थु बे सानथामावनो जोबोद गोग्गोम बा रंजा बाजा दुखुखौ बावलायलायनाय जों फा लियो आरो मोसादों, बयनिबो न' न' ओमफ्राय बे मागिनायनि फैसाजों नोंथां थाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनाबो ओ इदि लावखार जानाय दङ। ओमफ्रायो लावखारखौ इदिनो बयबो ज' जायो ओमफ्राय जाखांनानै आरो जोंना मोन बे बेबायदि नोंथां होनलांनाय बायदि बे गेम गेलेनाय मानाय बिदि दिया जोंनियाव जाया आरो। जोंनाव मा फानसन जायोसै आरो दाना
नंगौ नोंथांमोना बेनो जोंथिंबो एखे एखेनो खिन्थु जोंनावबो फांसन जायो नोंथांनाव मोननाव फंसायो माने जोंनाव मोनसे आयदाया बारा जानानै दं जे
औ औ औ जोंनाव बेयो माने गैला गोमोरलांबाय होनना बुनां सिगोन आरो आंङो औ ओमफ्राय बे फानस सनाव फारसेथिं मुलाम्फा दं फारसेथिं मुलाम्फा गैया हानिबो दं होननानै आं सानो आरो माने खायफाया जौ जुवा लोंनानै बेहाय माने एसे गाज्रि खालामो बा खायफाया आरो गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै गोग्गायो बा माबा मोनसे गो मोनो इफोरबायदि आरो होमबा नोंथांनो नांगौबा जोङो बेफोरनि खोथाखौ उनाव सावरायनोसै नामा समजों लोगोसे जोंनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नांसिगोन।
जागोन।
औ दे नोंथां जागोन गोजोन्थों ।
उम
औ औ